हेल' खोनादों ना नोंथां हेलौ औ औ नोंथां खोनादों खोनादों।
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ। अ अ खोनादों।
नोंथा
औ खोनादों।
हेल'
अ खोनादों खोनादों।
नोंथांनिया प्रब्लेम होबायदों नोंथांनिखौ एसेबो खोना बायाखै आं।
माथो खोनायाखै।
अ खोनादों खोनादों।
अ।
खोनाबाय दा नोंथाङा?
अ खोनादों।
नोंथांनाव सोंनो नागिरदोंमोनदि आङो नोंथाङा माने गारनि बिख' माने मा मा मिथिगौ आरोना।
गारिनि बिखयाने माबायदि गारि नोंथाङा एसे सावरायग्रोना होदो।
माने नोंथां माने बेफोरदोननो माने स्कुटि बाइक बेफोरबायदिनि बिखय माने मा मोन थिग' आर ना नोंथाङा।
आ मिथिनाय बायदिबथ' बेखौनो आरोना बाइक स्कुिनि बागै बांद्राय मिथिया। नोंथाङा सावरायग्रोदो एसे मिन्थिनाय खिनाखौ।
माने आं सोंनायिरदोंमोनदि माने नोंथाङा माने मा मा गारिखो माने एसे मोजां सालायनानै मोजां मोनो माखौ खौ मोजां मोना माखौ बेसे बांसिन माने गाव कमफरटेबोल नाङो माने सालायनानै।
उम बेफोरबायदि होनब्लाथ' दा बेनो आरोना बाइकखौ सानदोंना बाइक
औ नोंथाङा बाइकखौ बुङो स्कुटिखौ बुङो मोननै अपसननि उनाव मोनसे बुंदो।
बाइकखौबथ' बेफोर मोजां बारु ग्लेमारफोरखौ नाङो गाहाम सालायनानै।
औ औ।
ग्लेमारफोरा माइलेजफोराबो मोजां जायो।
औ।
कमफरटेबोलबो आरो गारिया माने
औ।
फ्राय बिथिं बेनो आरो बे आरो बेफोरबो मोजां पालसारफोराबो
औ औ।
औ।
ओमफ्राय स्कुटिनि बागै मिथिगना मिथिया नोंथाङा?
कुटिखौथ' बे होनबा दा एक्टिभाया जाहैबाय जोंना एक्टिभाया मोजां जाहैबाय ओमफ्राय थिं एन्टरकआबो जायो।
अ।
जोंहा माने एन्टरकसो सालायना थाङो आरोना द्रायभागैनो। नोंथाङा मा मा गाहम मा मा गारिखौ सालायना गाहाम ननो बुंजागोन नामा। सावरायनाव एसे।
नोंथां माने बाइकखौ
हो अ बुं खोना खोनादो।
मा माबेखौ होनदों।
नाय बेफोरखौनो बाइकफोरखौ सलायनो मोजां
ओं
खोन खोनादों नोंथाङा
खोनादों खोनादों अबे बाइकखौ होनदों। बाइक माने बेखौ अबे अबे अबेनिखौ होनदों माने बबेयाव मटर साइकेल मटर साइकेलखौ होनदों ना एसे नांथादों। नोंथां मा जाखो नेटआ एसे प्रब्लेम होबाय दां खोनाफैायाखै आंनाव माथोखौ। हेल' नोंथां। नोंथांनि माथोखौ खोनाफैयाखैमोन। मा होनदों नोंथां। हेलौ। नोंथांनिखौ खोनायाखैमोन माथो हेलौ। खोनादों ना नोंथां। आंनिखौ खोनादोंना नोंथाङा माथोखौ। नोंथांनिखौ माथोखौ आं खोनायाखैमोन हले एसेबो नोंथांना नेटनि एसे प्रब्लेम जादों दां माथो खोना फैयाखै नोंथांनि हेलौ नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा।
हेलौ।
औ खोनादों नोंथां माथो दासो खोनाफैदों।
हेल' खोनाबाय नोंथाङा।
अह खोनादों खोनादों।
ए माने नोंथाङा मा सोंदोंमोन आंनाव।
औ आं होनदोंमोन मा नोंथांखौ बेफोरबायदि मा माबे मटर साइकेलखौ सोलायना गाहाम नाङो
औ आं नोंथां आं औ आं नोंथां जों सावरायदोंमोन दि आं माने बेफोरबायदि पालसार ग्लेमार बेफोर बेखौनो माने बांसिन माने सि सि खमनि बांसिन गारिफोरखौ माने बाइकफोरखौ सालायनानै कम्फरटेबोल नाङो आरो ना।
नोंथांलाय न'मा अबे मटर साइकेल नों बुंजागोन नामा।
औ आंनाथ' दा न'आव पालसार गंसे दं।
औ।
नोंथांनावलाय मा दं।
जोंहाबो न'आव माने दं स्कुटिसो दंबावसै एन्थर।
औ औ।
बेसेसो मायलेज नोंसोरना ओमफ्राय बे पालसारा
माइलेस आ नोंथां माइलेस आ आंना नोंथां ओरैनो ओ थार्टि फरति थि जायो दां मायलेसफ्रा
आतसा।
नोंथां नालाय स्कुटियालाय बेसेसो माइलेस होयो?
होयो बिदिनोस फर्टि प्लास होयो।
औ माने आ औ औ आधा लिटार थावफोरा माने बेसेसे किल'मिटार सालायजागोन नोंथांना।
जायो बिदिनो नैजि किल'मिटारसो सलाय जागोन।
औ औ औ मोजाङानो दाना नोंथां।
औ मोजाङानो ओमफ्राय माबायदि माने सालायनानैल माबायदि न नांखो गाहाम बेसेसो दिन जाखो? लानायफोरा सालायनायनि एक्सपिरियेन्सफोरा मारै
एक्सपिरियेन्सफोराथ' थिगआनो दङो दा नोंथां माने सल'लायरब मोजां नाङो कम्परटेबोल नाङो बाइकफोरखौ लायो बेफोरबायदि हाब्रु अखाफोरावबो माने अन नाथाय लामाफोराव सलायाब्लाबो माने एसे माने कम्फरटेबोल नाङो आरो ना गावनो। उ गोजान गोजान लामाफोराव थांबाथाय। उ बेहाय सालायनानै माने मोजां नाङो आरो ना कम्फरटेबोल नाङो गावनो।
औ।
नोंथाङालाय बाइकफोरखौलाय सालायनो मोनफैरबायना मोनफेराखै?
हेल'
अ नोंथाङा माने बाइकफोरखौ सालायनो
नोंथां हेल'
हेल' नेदा एसे प्रब्लेम दंमोन नोंथां औ औ औ खोनाबाय दा
खोनाबाय नोंथां
अ माने आं नोंथांखौ बुंदोंमोन दि माने नोंथाङा माने दा सान्दै माने मा मा बाइकखौ सलायनानै माने मोजां माने बांसिन मोजां नाङो आरोना।
दा बायदियाथ' बेखौनो गाहाम नाङो आङो ग्लेमारफोरखौ सालायनानै। माइलेजफोरावबो मोजां ना बेनो आरो। ओमफ्राय बेफोरबायदि नोंथां ना जेनेबा साननायफोर दङ नाय उनफ्राव गारि जेनेबा गं थुंद्रै साखानि गारि लानायफोर कार बेफोरबायदि माबाफोर सानना दोननाय औ सावरायना होसे मा लानो गोसो सुदोंमोन।
औ औ औ साननायाथ' दङब्रा इदिनो थंब्रै माने गारि कारफोरखौ लागोन होननानै सानदोंमोन आं
अ
माने दासान्दि माने बाइकखौ सलिायनाय एसे कमफरटेबोल नांदों नालाय दा साननैसो थानानै माने हायोबा गावनि सायाव सोनारोबा लानोसै
उम उम उम थिगानो। जुदि मा अबे गारिनि मुंखौ बुंना होदोनो मा हायोबा बबे गारिखौ मोजां नाङो
अ बाइकखौ बुंदों ना कार
बाइकखौ नङा कारखौ होनदों जेनेबा थोंब्रै साखानि
थोंब्रो जोबबाय नामा आंथ' बेफोरो स्करपिय' बेनिफ्राय सुइफ्ट बेफोरखौ माने बांसिन मोजां नाङो आरो ना आं नुनायाव औ।
ओमफ्राय नोंथाङा मिथिगौ नामा बेसेसो माइलेज होयो बिफोरो गारिफोरा
ओ नोंथां बेफोरनि बागैथ' आं बारा मिथिथ'वा माने
उम
नायनोसै नङा होमबा बेसे माइलेजफोर जाजायो जाया
नंगौ नंगौ।
उम
नोंथाङालाय बेफोरखौलाय लागोन होनना सांगोना सानाखै ओमफ्रायलाय
लागोन नों उनफोराव नायनोसै मा जायो।
औ औ औ मा लागोन माने मा औ औ। माखौ लागोनो सानदों नोंथाङा दा गोसोआव।
आंबोथ' बेफोरखोनो मोजां नाङो। बलिर'फोरखौ बेयो बलिर' क्रियेटा स्करपिय बेफोरखौनो मोजां नाङो आरो ना उनफोराव नायनोसै मिलायनाय मोनबा लागोन गंसे सानदो।
औ
दाासान्दिथ' हाथोवाना।
औ थिगआानो नोंथाङा ओं।
उनफोराव नायनोसै।
औ औ।
ओमफ्राय नोंथांमोननिजा दासान्दि अबे गारिया बांसिन सोलियो जेनेबा न' मानसिफोरनि न'आव थानाय बबे गारिया बांसिन निउस सोलिना थाङो नोंथांमोननि जाय।
औ नोंथाङा नैथिंजाय बिथिंजाय माने आथिं थोंनै माने बाइक पालसार ग्लेमारफ्रानो स्कुटिफोरानो बांसिनाने सोलियो आरोना। मोननो थाङो जोंनि गामिथिं बिथिंजाय न' न'फोराव।
प्राय भागैनो माबे गारियासो बांसिन सोलियो?
फ्र बागैनो गामियाव बुंनो थाङोबा जोंना स्कुटिफ्रानो बांसिन माने गामियाव सोलिनो थाङो आरोना।
मुंखौ मुंफोरखौ सावरायना होदो मिथिगौबा।
औ औ औ नोंथां ओं। नों बेफोरबायदिनो ग्लेमार ग्लेमार पालसार दिडिअ स्कुटिफ्रा एक्टिभा। बेफोरखौ माने गामियाव माने प्राइलि माने सालायनाय जायो आरोना।
आस्सा मोजाङानो बिदिबालाय।
औ औ।
ओमफ्राय नोंथाङा गारिफोर नि बागै मा मा मिथिगौ नों मा माबाफोर सावरायनांगौ गारिफोरनि बागै एसे मिनथिबागौबा। मा गारिया मोजां जागोन जेनेबा लानानै इयुनफ्राव लाफ्लांबा माने मा गारिखौ लाबा मोजां जागोन एसे फोरमायनो हागौ नोंथाङा।
आंनि साननायावबाथ' नोंथाङा एक्टिभा, ऐबे ग्लेमारखौ लाबानो थिग जागोन आरो ना माइलेजआबो एसे खम होयो नालाय। सालायनाबो एसे गाव कम्फरटेबोल मोनगोन नोंथाङा।
उम उम।
खरसफोराबो एसे बारा गैया नालाय। सलायना नोंथाङा कम्फरटेबोल नांगोन औ। बाजेटफोराबो एसे खम नालाय। उम आंनि साननायाव माने सोनारनायाव माने मोजांसिना माने आं बेखौनो सानो आरोोना ग्लेमारखौनो।
ग्लेमारखौ मोजां। गारियालाय बे सालायनो मोनबाय मोननाया। सलायबाय गुबुनफोरनिखौ लोगोफोरनि औ।
नोंथाङा मोजां मोनाखैमोन दा होमबा सलायनानै?
मोनदोंमोन मोजां सालायनायलाय बेखौथ' नायसै उफ्राव मा जायो।
औ औ औ।
दासान्दिथ' दङ रोना गंसे न'आव सलाय थनो।
उम औ औ।
ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय दा समाबो जाबाय।
औ नोंथा औ।
नोंथांजो ओमफ्राय बे गारिनि बिखय रायलायनानै सावरायनानै गाहाम नांबाय आरोना।
गाहाम नांबाय औ नोंथां। आंबो जोबोद गाहामनांदों नोंथांजों रायलायनानै सावरायनानै।
बि उम। बिदिबालाय नोंथांं लागिथ'लायनोसै नङारे। मालाबा लोगो मोनलायफिनगोन गोजोन्थों होमबा नोंथां।
गोजोन्थों दे।